हरफिनबाय आं
औ दे दे मोजाङानो जादों
औ
सावन हा? दाबो बावनो दं औ औ बावनो दं सिङाव थानानै रायरालायबाथाय आरो गोमनाय खोनालायगोन नोङो
औ
सिङाव थाबाथाय गोमनाय खोनायो बिरादनो
ओरैबो जारलाथार ना
उ औ
जाबनाथाल
ओरै एरायलाय ओरै एरायलाय एरायबाय थादोब्रा नों
थाबलायगासिनोखा आं दसेनो थाखो थाखोजों गाखोलाय दसेनो हेव होनग्राजों गाखोलाय
उम
थांलाय फैलाय
जाखांबाय?
औ दहायनो जादों।
मा ओंख्रि?
दहाय संनायालाय माथो लाव सुवाबिन आलु होननाया
ए बाव बायलै बावो आं थाब थाब बुंनाय जायासै
बावो रायलायनांगौआनो गोनो गोथो सालायो नामा??
थाइजौ गोमोन दंना गैया नोंसिनाव?
दैै जोंनाव थाइजौ गैयालै दंबावो बिफां फांसे दंमोन जि गोखै।
गोमोनाव गोदै जागोनना जाया?
मोननावथ' आं जाफेरबावआनो जोंनाव थाइजौ बिफां दंबाबो। गोमोनाव थालनाय नङालै। खान्थालाबो दङ ओमफ्रायो गोरलैयावहाय फानहरदोंमोन ओमफ्राय दा दं।
लिसुआलाय?
लिसुवा? गैया।
जोंल' दं मा होनदों? लिसु बिफां गैया जोंनाव। नै आं आं खिथा हरनि लिसु सिफांनांगौ होननाया बै माबा मोनाव दङमोन ना बिजन मोनाव दङमोन ना बिजन मोननावबो दंमोन। ओम। आं सोंहरदोंमोन ओमफ्राय दिनै दाख्लैहाय गोमोन जायाखै होननानै बुंदों। दानफाययाखैलै आं सोंहरदोंमोन ना। हिन्जावनाव मोनाखै होनदोंमोन। ओमफफ्रायो आं दहाय सोंहरनायाव मोनबाय होनदों।
दे
हायनो हासिगोनों बिसोरो जाहैनो गोसो दङब्ला
नोंलाय जाफैया नों जाफैबा जोंनो खबर हरदो।
आं जाहैनाया जाहैगोन ओमफ्राय खिन्थु आं दानो सोलानाय नङाना
जाहैफेरा ओंखायनो
बिदिसो
उसुबिदा मोनो ओंखायनो
ओम र' आं थांनाय सोलाबबा आङो खिन्थााहरगोन नोंनो
औ
ओमफ्रायो फैबानो जाबाय
बे बाजार खाथिनाबो मोनफ्रुजोबबाय
बाजार खाथि माने
एफस' अफिसनि।
ए गोदै दंना गैयामोनथाय।
गैदैया
फरायसा आफादनियाबा
गोदै दङ।
ए
गिदिर गिदिर जाथारोआनोलाय।
जाफैदो मोनबाय‌ बे दाहलागै।
ओ
नियाथ' फानहरखाया खोमान ना?
ओहो
जाजोबो बे बेयाव थाग्रायानो
बयनोबो बयबो जाथों होननानै फानहरा।
औ जायनो फैयो बेनो मोनजाफैयो आरो।
औ ओमफाय दाखोरखौ सिबनानैल' गालां
आं थालालै बेयाव जि दावराव एसे सिङाव थानोसै आं सिङाव हाबफाबनानै।
हारसिं थानो हाया?
आं हारसिंथ' दंखायोबा थारमाने आं गोजौथारावसो दंहैयोमोन नालाय। ओमफ्राय गोजौआव दंहैबाबो खोनायो। होननाय सिङाव फैबाबो खोनानो नागिरो। ओमफ्राय नै ओरै सिङाव हाबबाबो केमेरा आरिफोर नुयो।
ओ
ए जानलासो जाथारगोन जेजोंबो एबार खोनायासै दा सिरो मोनफैबाय आङो।
औ सिरि जाबायथ' आरो।
खेनसे माबा जानायाव मा होननांगौमोनथाय बिदियावहाय बेयावसो दंफैयो आं द' नाम्बाराव।
ए जों थांलाय लायनाया।
उम उम उम बेयाव दंफैयो। बेयाव सिरि जाथारो।
आंनिखौलाय दावराव खोनादों नामा?
नोंनिखौ जेबो खोनायाखै ओइ दावगाबदों।
औ न' सिङावबाबो खोनायो।
औ गोजान गोजानखौ बोथारोलै।
औ
ओरैनोआवथ' माबाया खोनालाबायनो नागगिरा बेवहाय ओमफाय खोनासिनो
ओमफ्राय नै आंनियाव माबा खाराखैदे
मा खाराखै
बेसेबां मिनिट जाखोथाय लाथिख' लाथिख'सो दिन्थिनानै दंजोबो नोंनिया औ नोंनियाव नायनानै माबायाबा दानहराबा आंनियावथ' नुहुरा नोंसो हरदों ओहो ओहो ओहो हारसिंनो माबानाय बानायनाङा जेब्ला जिनै मिनिट जायो। जिनै मिनिटनि जेनेबा बिदिनो बा सेकेणड नै सेकेणडफ्रावनो दाननानै हर
जि मिनिटावनो हारसिं दानो जायो।
जि मिनिट जाबाय दाना सिगाङावथ' माथो जिनै मिनिट बारोमोन।
ओहो मैयानियाबो आं
आं नायदोंमोन ना जिनै मिनिटनि बारा थाङोमोन रायलायनाया
एह
ओमफ्राय दाना जि मिनिट होननानैथ' आं मिथिया
मैयाथ' जि मिनिट जानो लोगो लोगो डाइरेक्टखा
ए आंना जिनै मिनिट जागासिनो सार बै माबाजों बो रायलायहरदोंमोन आं मा होनोमोनलाय आदा जायख्लंजों
ए दंजोबो ने बिसिनियावबो
गासिबावबो दंजोबथारो रायलायनायाथ' मेरला दङ रायजलायनांगौ ओमफ्राय खिन्थु खामानिनि थाखायनो सोलोबलाया रायलायनो बिनो आंना फुङावहाय मोजां राय्लायनो होननानै दहायबो सोंहरजोब्बाय आङो रडआ जाथवा दा मोनायाव। सोरबा होनो दा बेलासियाव सोरबा होनो दा दसे उनाव थानानै हर।
ओं
बिदिनो नेथ लायनांगौ जायो नोंनोबोथ दहायनो हरदोंमोन आङो
दासो नुबाय आङो।
ओ उन्दुदोंमोनबा बबेयावसो नुनो।
औ
उं। बेनो आरोबा। आरो मारायलाय बाव नांगौ।
फुंफ्रावसो उरुनांगौ।
औ फुङावसो। फुंङाव।
औ।
सोल माबायाव खोनाय लायो ने?
औ एकदम सान ओंखारनायनिसे। औ।
होमबालाय बै फुंनि समाव थाबायनाय खारनाय बै समावसो।
औ।
हरनो मोजां जागोन। ।
दा आंनि उनाव सोरनाव?
नोंनि उनाव माने नोंजोंसो सिगांग्रोखा आं दा रायलायनाया दिनै रायलायखायाखैनो।
ए।
नोंनि उनाव सोरनाव हरनाय जायो दा मोनाबाथ' आं समखौनो मोनगोन ना मोनाथाय।
दाथ नै बिसोर फोरोंहैजोंनो बेस्थ गोजासो।
ओं नों नों बुंनायाबोथ दरसानिसो थाङो।
औ बेखौनोथ जारला मोनथारबाय आं।
ओरैजाया ओरैजाया। जेबो नङा बे। जे-जे- जा माबा बुंनांगौआ थांदों बेयो मालाय दानजाखागोन।
औ।
होमबा बोथ रायलाय दोंना। बेरायहौयाखै जेरावबो?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
आ दा दसे बेरायनोसै आहा।
अहाय?
अबै खाथियाव। खाथियाव।
खाथियाव।
द मायग
थांनो मोनो थांमोनलायो आरो गवाबा?
औ फुल बागानाव थांनोसै आं दायो। राबन साव हैैग्रायाव।
ए
उम बेयावसो।
मोनायावसो मोजांलै।
मोनायाव उम। मोनायावसो दै गनाय मा लाइटफोरजोंहाय मोजां नुयो। ओजो फैथाराखै।
ओहो
फैदो आरो मा मालाबा बेरायफैदो।
थांगोन र'
बेरायनांगौ बिब्दि समावनो देनां हाबा जाबा बुरिबा बेरायनो मोननाय नङा।
इ दानो बुरथ'वा नोङो
फुरि जायो ओंखायनो दा समावनो होखानांगौ बेरायनाया
औ जाथारसिगोनानो माथो‌
जाथारसिगोन जाथारसिगोन। बारा बारनाय खालामलाय बेसे रांव दानो नायनो
बेखोनथन
उ आंथ' जिनै मिनिट रायज्लायथारो ओमफ्राय एखम्बा दानजायानो खोनाबाय। नोंना थावारा खोनानो नागिरालै खोनायाखै
थनै जाबय
नोंना नोंना टावउरा खोनानो नागिरा आं सिरि जायाखै आं रायज्लायगासिनो।
नोङो
आं रायज्लायगासिनो नोंजों ओमफ्राय नोंना टावरा होनो नायगा ए दाबो खोनायाखै?
खोनागासि दा खोनाबाय आं।
आं रायज्लायगासिनो आं सिरि थाथ'वाथ' जै नों सिरि थाबाथाय आं रायज्लायगोनलाय आं सिरि थाबा नों रायज्लायदोलाय बिदिस रायलाय दैया आरो बे टावार खोनायाबाबो आं हा
जाथाराखै आं हरफिननायाव जाथाराखै मैयाहाय
ए सोरनाव हरदों होनदोंमोन नों
सुबुंस्रि नाव
उम बेनाबो मालाय थावार नाङाखैदां आं ओंखायनो खोनायाखै
उम
नङाबाथ' खोनांगौमोन बे रायलायबाथ' खोनाखायोय ना
उम
उम आरो सान्दुङालाय सान्दुंनि थाखाय अबेयाव थागोन अबेयाव मागोन जालाय जायगा गैयि। फोरनाथ' आइयो।
फुंनिबायनो जिखा। दिनै-
उम ओरै जाया ओरै जाया ओरै फारसेथिं थानानै रायलायलाय ओरै फारसेथिं थानानै रायलायलाय।
थाइजौ जानानै एकदम बिखा आलौनानै थांनो हायासै आं, फरायहैनायाव।
ए
खर' गिदिंनानै उम उम। सान्दुंबो गोसा थारमोन।
उम जानाय ल सैसो। औ। बिदियाव जिराय जिराय ज' ज'नो रायलाय होनलाय।
ओ।
बिदिनो मोजां समावहाय खस्थ' मोनबाय। समावहाय मोजां मोनबाय।
औ।
जेरै मोनथारदों गारिखौहाय आवाज गैया मा गैयानो।
उम।
थांनायल' लिप लिप नो।
बै गोदाना सोब नोंसिना खाथिनिया।
गोदाना।
उम मोजांथ'।
गोदाना खाथिनिया माने